अ नोंथां खौ गोजोन फुंबिलिनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि।
ओ नोंथाङा दायो ओ फ्रि दङ नामा?
दङ नोंथां। मानोबामोन?
अ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा फ्रि दङब्ला आं नोंथांजों अ बरनि बर आइजोफोरा सिगां माबोरै ओ गावनि नांगौ जानाय जि जोमफोरखौ दानानै लायोमोन ला दानानै लायोमोन ओमफ्राय आथिखालाव माबोरै दानानै ओ गाननो जोमबो बेनि बागै नोंथांजों एसे गुवारै सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन नोंथां
जागोन दे नोंथां हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
बर' हिनजावफथ' सिगांनिफ्रायनो गावनि नांगौ जानाय दख'ना बा जोमग्रा बा हौवाफोरनि नांगौ जानाय गामसा बैफोरबायदि जिउ खांनायाव नांगौ जानाय गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौनो सिगांनिफ्राय दानानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों बा खोनाबोदों
नंगौ नोंथां
बेफोर सम गोदोनि समाव बर' आइजोफोरा जि दानाय लुनाय समाव बाहायनाय आगजुफोर बा माबोरै दानानै लायोमोन बेनि बागै नोंथाङा आंनो फोरमायथिहरनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां बिदिब्ला आङो फोरमायलांनि नोंथांनो माबोरैहाय दानानै लायोमोन होनदोंना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आइजोफोरा गाव गावनि नांगौ गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो गाव गावनो दिहुननानै लाबोदों आरो न'आव नांगौ जानाय जि जोम बैफोर गासैखौबो बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गाव गावनो दिहुननानै आरो गाव गावनो बानायनानै गानबोदों एबा जोमबोदों बेफोरनि गेजेराव जोङो बुंनो हायो सिमा जायखौ बै समाव बिसिना बनो थाखाय बाहायोमोन जि उल जायखौ जोमनो थाखाय बाहाय हायोमोन दख'ना जायखौ गाननो थाखाय बर' आइजोफोरा बाहायो जोमग्रा जायखौ बर' आइजोफोरा जोमो लोगोसे हौवासाफोरनि गामसा बैफोर गासैबो गाननाय जोमनायफोरखौ बर' आइजोफोरा गाव गावनो दिहुननानै गाव गावनो गानोमोन आरो बेजों लोगोसे बर' आइजो फोरा बैफोर जिफोरनि गाब एबा बेखौ दिहुननो थाखाय गिबियाव खुन्दुंनि गाब बैफोर गाबफोरखौबो बर' आइजोफोरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनि बेफोरखौ दिहुन बेफोरनिफ्रायनो गाब दिहुननानै बैफोर खुन्दुंफोराव गाब होयोमोन बेफोरनि फ्रायनो बर' आइजोफोरा गुबुन गुबुन गाब बानायनानै बैफोर जिफोरखौ बानायनानै गानबोदों एबा दानानै गानबोदों बेजों लोगोसे बेखौबो फोरमायनांगौ माबोरैहाय बानायो? अब्लाब बानायनायनि बानायनो माखासे बाथ्रा बुङोब्ला बेयाव बर' आइजोफोरा गांसे जि दिहुननो थाखाय बेनो गोबां मुवा बेसादफोर नांगौ जायो, बेयाव नांगोन साल गान्दै लोगोसे नांगोन जथर खुन्दुं सानो थाखाय नांगोन मुस्रा सोरखि
नंगौ नोंथां
जि दानो थाखाय नांगौ गनसा माखु गोबां बेबायदिनो मुवा बेसादफोरखौ जि दानायाव नांगौ आरो बैफोर मुवा बेसादफोरखौबो जोंनि बर' समाजाव गावनो गाव दिहुननानै लायोमोन बै समाव । आरो बै दिहुननायफोरा बयनिबो न' न' थायोमोन आरो बयबो गाव गावनि नांगौ बे गानग्रा जोमग्राखौ न'आवनो दानानै गाननाय जायोमोन आरो बै दानायावहाय गोबां मिथिंगानि आगरफोरखौबो होयोमोन बर' आइजोफोरा मिथिंगायाव नुनो मोननाय एबा मिथिंगायाव मोननाय बैफोर खौनो जियावबो आगर एरनाय जायोमोन । जेरै हाजो आग मोनसे हाजोखौ गाननाय जि जोमाव आगर होयोमोन जेरै खांख्रिखला आगर मोनसे जाजाग ग्रा ओंख्रि फिथाइ बै फिथाइखौ जियावहाय आगर होनाय जायोमोन बेबायदिनो दिंखिया आगर । दावराइ मोख्रेब आगर, फारौ मेगन आगर बेबायदिनो गुबुन गुबुन आगरफोरखौहाय जोंनि गाननाय जि जोमावबो एरनानै बर' आइजोफोरा गानोमोन बेजों लोगोसे आरोबाव मोनसे जाय जोंनि बेसेन गोसा एबा जाय जोंनि मोनसे मान गोनां जि जायखौ जों इन्दि जि होननानै बुङो । बै जिखौबो बर' आइजोफोरा न'आवनो फिनाय एम्फौ जायखौ जों इन्दि एम्फौ होननानै बुंनाय जायो बै इन्दि एम्फौनि थोबनाय फिथोब बै फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै बे खुन्दुंखौ दिहुननायनि उनावहाय बर' आइजोफोरा बेजोंबो दख'ना जि जोमग्रा बेबायदिनो दिहुननानै बर' आइजोफोरा गानोमोन ।
नंगौ नोंथां ।
बो जोंनि बर' आइजोफ्रा रोंगौ आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव मोनसे फोथायनाय दङ जाय आइजोआ जि दानो रोङा बै आइजोआ गोदोनि समाजाव एबा बर' समाजाव हाबा जानो था खाय गोब्राब जायोमोन । मानो होनबा दानो लुनो गोरों आइजो खौसो बै समाव मावनो दांनो गोरों दानो लुनो गोरों आइजोफोरखौसो हाबा होनायाव गोरलै जायोमोन बेनिखायनो जाय आइजोआ जि दानो रोङा बै आइजोआ गोदोनि समाव हाबा जानायावबो बिराद जोबोद गोब्राब जायोमोन होननानै मिथिनो मोनो नोंथां । नोंथांङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो नामा?
अ जागोन नोंथां उम्म बर' समाजाव उम्म जि दानाया गोदो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोदों होननानै ओ आंबो खोनानो मोनदों । आरो बै समाव अ बर' आइजो फ्रा बाजारनिफ्राय मोननाय बेलाथि खुन्दुं बा बेफोरजों दानायखौ नुनो मोनामोन नाथाय आ थिखालाव ओ आइजो फ्रा आ बाजारनि मोननाय बेलाथि खुन्दुं बेफोरजों बांसिन नांगौ जानाय दख'ना गामसा आबा जोमबायग्रा बैफोरखौ दानानै लानायखौ नुनो मोनोसै ओ सिगांनि समाव बर' आइजोफोरा गावसोरनो खस्थ' खालामनानै फिनाय एम्फौ बे एम्फौनि फिथोबनिफ्राय ओ गानग्रा दख'ना बा ओ जोमग्रा फारसा बा गामसा बैफोरखौ दिहुनोमोन नाथाय गोदोनि समाव इन्दि फिथोबा गुफुर बा गोमो गाबनि बे गुफुर बा गोमो गाबनि इन्दि फिथोबनि खुन्दुंखौ बर' आइजोफ्रा गुबुन गुबुन गाब बा महर होनानै गुबुन गुबुन गाबनि दख'ना बा गामसा दानो थाखाय बायदिसिना हाग्रानिफ्राय मोननाय दंफां लाइफांनि बिलाइ बा दंफांनि बिगुर बा उम्म बैफोरबायदि ओ दंफांनि बिगुरफोरखौ देग्लिनानै ओ इन्दि इन्दि खुन्दुंनि इन्दि खुन्दुंनि खुन्दुंखौ ओ सोमनानै दोननानै बायदिसिना रं बिरं गाब गानानै जि दानानै लायोमोन होननानै खोनामोन्दों नोंथां । आरो गोदोनि समाव बर' आइजोफ्रा ओ जि दानाय समाव ओ न'खरावनो नांगौ जानाय आथिखालनि बायदि मेसिन बा उम्म बायदिसिना जि दानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ गावसोरनो न'आव बानायनानै लानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय बै समाव बर' आइजोफ्रा जि दानाय समाव बाहायनाय आइजेंफोरा साल खुन्था बा साल गान्दै । बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बेजों लोगोसे ओ थार जायखौ जि हुनो थाखाय बाहायनाय जायो थार बा रासो ओ बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो खुन्दुं थुननो थाखाय मुस्रा बा माखु बेफोरखौ आरो सोरखि बेफोरखौ माइदि होनो थाखाय बाहायनायखौ नुदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो जेन'थर बेफोरखौ बाहायनायखौ नुदोंमोन गोबां उम्म जि दानायाव नांगौ जानाय मुवाफोर बर' आइजोफ्रा औवानिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ ओ नुयोमोन नों ओ
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो बेनि अनगायैबो बर' आइजोफोरा खुन्दुङाव माइदि जे होयो बै मायदिखौबो न'आवनो संनाय माइरं न'आवनो संनाय बै ओंखामखौ गेफे गेफेसिन आरो गोबाव संनानै बै ओंखामजोंनो माइदि होनाय जायोमोन माइदि होनाय दखनाया गोबावसिन जोरो एबा गाननो मोजां जायो बेबायदि हिसाबै बे माइदिखौ होनानै बर' आइजोफोरा दखनाफोरखौ गाननाय जा योमोन गुबैयैबा गोबाङानो बैफोरखौ दासिमबो बाहायबाय थानायखौ नुनो मोन्दों ओंखामजों माइदि होनाय
नंगौ नोंथां ओ बिनि अनगायैबो बर' आइजोफोरा दख'नाखौ ओ गोबां बायदि आगर एरनानै सिगांनिफ्रायनो गानबोनायखौ नुनो मोनदों बा आथिखालावबो बाजारनिफ्राय मोननाय बेलाथि खुन्दुंजों सिगां जेरै बर' आइजोफ्रा दख'नाखौ समायहोनो थाखाय बायदि रोखोमनि आगर एरनानै गानदों गानबोदोंमोन बेबायदिनो दाबो आइजोफ्रा दख'नायाव आगर एरनानै गाननायखौ नुनो नुनो मोनो आथिखालाव बर' आइजोफोरनि दख'नायाव आगर एरनानै दानाय आगरफोरनि मुंफोरखौ आं नोंथांनो ओ जा मिथिगौ बेखौ बुंनो सानदों जोंनि ओनसोलाव दाबाय थाग्रा आग'रफोरनि मुंफ्रा गुबैयै ओ खासि हाथाइ होननानै बुङो आरो थाइगिर बिबार बैग्रि बिबार आरो बेनि अनगायैबो हाजो आगर माख्रि आगर ओ फारौ मेगन बैफोरखौ दा दानानै लानानै गाननायखौ दा जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जायखौ जों बिदन होननानै बुङो ओ बे दख'नाखौबो दानानै लानाय बा गाननाय नायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नाथाय सिगांनि बायदि जोंनि ओनसोलाव एसेबां माने जि दानानै गाननायखौ नुबांलिया फ्राय खम नुसै नोंथां
नंगौ नोंथां बेफोरो गासैबो बोथोरजों लोगोसे थासारिजों लोगोसे सोलायलाङो नाथाय गुबैयै जोंनि हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा गुबैयै गावनि नांगौ मुवा गावनि गाननाय जोमनाय बैफोर गासैखौबो गावनो गाव दिहुननानै गोदो गोदाय समनिफ्रायनो गानबोदों आरो गावनि गासैबो मुवा बेसादफोरखौ खौ सोरजिनानै लानायाव बर' आइजोफोरा गोबां आखा फाखा
नंगौ नोंथां
ओ बिदिब्ला बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां
जागोन दे नोंथां